अ हेलौ अ नोंथां औ खोनादों नोंथां अ आंथ दा मोजाङैनो दं नोंथां औ मोजाङैनो दं नोंथां।
औ नोंथां। होमबा आं दिनै नोंखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय बेरायनायनि सायाव फंनैसो जे बा दसे रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना? औ। औ औ नोंथां बिदिब्लाथ जोंना बेरायनाय होनो ब्ला न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांनाय अबावबा
उम उम
उम हम हम उम
आं बेरायनानै मोना
औ मोजां मोनो नोंथां मोजां मोनो।
अ आंथ दा नोंथां दा थांनो लुबैनाया गिबियावनो आङो बारा गोजानाव थांनो लुबैयाखै ओरैनो आङो दा शिलंफोरावनो दा आङो थांग्रोनो सानदों ओमफ्राय दा शलंआव थांखांनानै उनावहाय बेबायदिनो साननो गोनां दङ जेनेबा शिलं थांखांनायनि उनावहाय बबे जायगायाव थांबाथाय मोजांसिन जाबावगोन बेखौ आङो माने सानबाय थायो आरो जेनेबा आं दा थांग्रोनो सानदों शिलंआव थांग्रोनो सानदों। ओमफ्राय शिलंआव थां आं उनावहाय अबाव थांनाय जायो आं बेखौ एख आङो माने साननो हाथवाखै आरो औ ओमफ्राय नों नोंथाङा ओरैनो औ माबाफोर जायगा सानना दोनदों नामा? थांनो थाखाय अबाव आं मा जायगायाव थांनो सानदों नोंथाङाबो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
आंथ' दामानि बिदि थांनायनि बे बाथ्राखौ सानथवाखै दा मानोना दा बोथोराबो दैज्लां दैज्लां जाहैबाय
उम
उम
उम
उम
उम
नोंथाङा नोंथाङा बेराय मोनखो जेनेबा दा
आंथ' दा ओरैनो गुबुन जायगायावथ' आङो बेरायाखै फ्रायानो आं बेरायाखै ओ ओरैनो जोंनि जा खाथि गुवाहाटि बेफोराव आङो सिराखानाफ्राव थांबाय आरो बेबायदिनो गुवाहाटियाव आङो ओ बिदिनो एसे एला जायगा गिदिंबाय। थेवब्लाबो आङो जि जोंनि गुवाहाटिनि ओ जोंनि जा बाहेर थांनो गोनां बे फोराव आङो थांफेराखै आरो। थांनो थाखाय आङो मोनसे थिरांथा लादोंमोन। थ आङो बे थिरां थायाव आंना मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बा मोनसे जाहोननि थाखाय आंनिया माने बे थांनो गोनां आंनि जि थांखि बेयो आंना फेलें जालांनायसै। ओमफ्राय आं बिनि उनावहाय आङो माने थांनो मोनासै। ओ दा आङो इदिनो सानदों दा बे शिलंआवनो आङो सानसे थांनोसै होननानै गोजानाव थांनो मोनदियास जेला आं दा शिलंआवनो खनसे थांनानै बेरायनानै फैनोसै होननानै आं माने सानबाय दं आरो। थेवब्लाबो आङो दा जि जायगायाव थांनो सानदों आं दा थांनो हाथ'नाय नङा जेब्ला दैज्लां बोथोरा बायगोन अब्लासो आंबो बे खौ लासैनो आङो माने मोनसे थांखिखौ लानानै आं माने दावबायलांनो सानदोंमोन।
थां
नोंथाङाबो दा ओरैनो अबाव मा मा जायगाफोराव बेरायखो सि खोनथाहरदो।
खोनथा जाग
होम। उम। उम। होम।
दे।
उम उम।
बे
उम
उम